हेलौ, औ खोनादों ना?
औ खोनागासिनो खोनाबाय दा?
ओं
ओम ओमफ्राय मामोन?
माबा आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनो फन खामदोंमोन।
औ दे सों दे
उम खोथायानोथ' जादों
उम
माथो नोंथांमोनथिं दै बाना जादों होननाय खोनादों आं।
औ जादों दैबाना। दैबाना जादोंथ' उम।
माबायदि जानायबा दै बानाया नोंथां?
मैया बिराद अखा हाबायना।
उम
बेयावनो दैया ओरैजाय लोमजोब्बाय माने। लामायाबो खो गोदान मोनसे खालामजोब्बाय। बिदिनो खहा खालामलांबाय इसे लामायाबो खहा जाबाय इसे आरो। उम बनफोर एसे गोरान सिननाय दंमोन ना बेफोरबो सेस लांजोबबाय। हांसो फिसाफोर थानाय सोरनिखौबा सोरनिखौबा हांसो फिसाफ्राबो गोजाव लांदों। दाथ' आरो दैज्लां बोथोरना। सोरनिबा सोरनियाबा खोथिया गोजाव लांबाय।
उम।
एसे खहा खालामलांदों दैयाबो बिराद देरदोंना एबारो सोरनाबा सोरबा सोरनाबा। न'आवनो हादों जोंनियाथ' न' सेराव हाबासै बेलेगनिया न'आव हाबदोंनो। ओंखाम ओंख्रिलनो संनो रोंस दानि मोनजायासै होननानै खोन्थादों माथो।
बिसोरो दै लोमजागाफ्रा होनबा बबाव मोनजानानै थाखो? बेसोरो ओंखाम खौ?
ओंखामखौ इदिनो गामिनियानो माने ओरै गामि ससे ना लोमो गामि ससे ना लोमाना दै दैमा खाथिना लोम बाय ओमफ्राय बे दैमानि गोजानफोरना लोमासै बिसोरनो संनानै जाहैगोन माखासिफोरनो।
उम
आरो सोरबा सोरबा बिदिनो खुरमानाव जाहैबाय।
उम उम उम ओमफ्राय दै बानायावलाय नाफोर थो मोनगोना मोनाखै नो?
दै बानायावथ' दैयाथ' एसे गिदिरानो एसे सेमनानै सोरबा सोरबा मोनदों मोननाया एसे एनै मोनदों दां
उ उ
दै रानबाबो ना फैयोना सोरनियाबा सोरनियाबा फख्रिया फुख्रिया लोमलांजोब्बायना। बे फख्रिनि ना फोर सोरबा सोरबाथ' मा बार बुरजा बुरजा आगारदोंमोन फख्रियाव। सेस नाया गलां जोबबाय बे ना गलांना फोरफोरखौनो मोनो आरो दुब्लियाव थाहैयोना दै रानबा मोनफिनो आरो। उ
नोंसिनालाय लोमोना लोमाखै ओमफाय?
जोंनाबो लोमदोंआनो। लोमदों जोंनाबो न'आव हाबासै सिलायाव फैदों।
नायाथ' गलांजोबबाय बे होमबा नोंथांमोनना?
गलांबाय औ नागारदोंमोन जोंहाबो देरनाय नङा दैखौ बिदि जानाय नङा खोमा सानानै नाआगारदोंमोन सेस दैयाव गलांजोबबाय। खहा खालामलांबाय एसे दै बानाया
ओमफ्राय रेसनफोर मोनजायाखैनो दैबानानि
मोनसे मो मोनजागोन नामा नायफैदों माथो। ओ दैबाना देरनायफोरखौहाय दहायायो नायफैनाय नुदों मोनजानो हागौ। दैबाना जानायफोरनोथ' होखायो नालाय रेसन जानाय लोंनाय होफैखायो नालाय होफै होफैगोनदां दोनिथ' होफैयाखै गाबोन समफोरा लागैयै होफैगोनदां।
ए ए मोसौफोरखौलाय अबावथो' खाखोनो नोंथांमोनसि दैबानियाव मोसौ बोरमा अमाफोरखौ मायाव दोनखो?
बेनोथ' बिराद खस्थ' जाबायना दैयावनो बिदिनो बोरि बोरियावहाय थिखोनानै दोनजोबनांबाय। सोरनाबा सोरबा सोरबा बिदिनो लामायाव लाबोबाय लामायाव लाबोनानै दोनफैबाय। सोरनाबा न' गोजौ थानायफोराव न'फोरावबो सोनानै दोननांबाय। दाउफोराबोथ' बिराद बिदिनो खस्थ' जाबाय दाउफोराबो फिसा फिसाफ्रा जायफोर बोरियाव थानो रोङासै गोजौआव बिरखोनानै गाखोनो रोङासै गोजौआव लांफाजोब्बाय दाउ फिसाफोराबो
जायगा गोनां न' गोनांफोरासो गोजौ गोजौआव फफजोबबाय बे जायगा गैयैफ्रा थांफाला जोब्बाय आरो दोननि जायगा गैयैफ्रा थानो रोङिफ्रा दाउ फिसाफ्रा सेसटमाव दैयाव बोहोखालांजोब्बाय
उ होनबाथ' कल खालामबाय दबानाया हेलौ हेलौ हेल'